औ
लौ खोनादोंना नोंथां?
आं खोनादों
औ दासो खोनाबाय बे बेलासेनि ओ गोजोन हामग्लायनायखौ नोंथां निसिम जासिहरनाय जाबाय ओ नोंथाङा बे समावहा
आं जिरायनानै दंबाय थायो सानदुं गोसायाव फन रायलायदों। जि जिद
अब्ला जोङो दिनै बेबादि अमानि बिसय सावरायनो होननानै नोंथांजों बेबायदि दसे सम सावरायनो थाखाय आं थां थामथिम जा दों नोंथाङा बे समाव सावरायनो हा
हागोन नोंथां सावरायजागोन।
अमा अमा अमा अमा होनोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो मानो होनोब्ला बर'फोरनि गाहाय बेदर बा बर'फोरनि इंराजियाव बुङो फेभ्रेट बेदरा अमायानो नङा होनबा नोंथां।?
औ
औ
बेबायदि नोंथाङाबो जानांगौ अमा बेदरखौ जोबोर मोजां मोनो।
औ मोजां मोनो।
औ आंबो बेबायदिनो जोबोर मोजां मोनो दा अमाखौ जोङो गिबिनिफ्रायनो फारसेथिंनिफ्राय नायोबा ओ जानायनिफ्राय लानानै लानानै बा फेदेरनायनिफ्राय लानानै अमाया जोंनि थाखाय जोबोद बेबायदि मोनसे मुलाम्फा गोनां। जिब बा जुनतु जायखौ जोङो न'वाव फिसियो अमाया जा बाय न'वाव फिसिजाग्रा जुनार आरो ओ बेखौ जों माबायदि फिसियो बेखौ फिसिनानै मा मोनो आरो जोंहा माबायदि मुलाम्फा जायो आरो मा मा मोननाय मोनदेरनाय दोङो अमाखौ फिनानै बेनि बागै आङो सुंद' बुंनो सानदों अमा अमाया जाबाय बर' हारिनि मोनसे गाहाय जु जुनार जायखौ जोङो गासैबो जानानै मोजां मोनो। अमा बेदर गैयाब्ला बर' हारिया बेबादि थांनानै थानायानो गोब्राब होननानै आं सा दों ओ अमाखौ गिबियावनो जोङो बयनिबो न' खराव बेबायदि अमाखौ फिसिनाय जायो बा फिनाय जायो। अमाखौ माबायदि फिनो हायो माबायदि फियो होननानै होनोब्ला गोबाङा बेबायदिनो रांखावरि आरजिनो थाखायबो सोरबा सोरबा ओ सोरनिबा न'खराव बेबायदि अमानि फार्मफोरखौबो खुलिनाय जायो जेराव बेबायदिनो जिता अमा बा नैजता अमा बा बेनि ख्रुइ बांसिन अमाफोरखौ फिसियो आरो नाथाय ओ जोङो बांसिनै नायनो थाङोब्ला बेबायदिनो गासैबो न'खरावहा अमाखौ फिसियो मानै माथाम नङाब्ला मासेबाबो बयनिबो न'खराव अमा थायो। बेबादिनो अमाखौ सोरबा बेबायदि बिमा खालामो सोरबा खासि खालामनानै गेदेर खालामनानै अमाखौ फानहरो। अमाया मा जायो होननानै होनोब्ला ओम जोङो जि माइरं जायो बा जि माइ गायो बे माइखौहा ओ सौनानै बिनि फ्राय मोननाय जि गुन्दै बेखौ अमाया जायो आरो अमानो बेबादिनो थास'फोर मैगं थाइगं बेबायदि ओंखामफोर संनानै होनो हायो अब्लानिया अमाया बेबायदि मोजां जानानै बेबायदि गेदेर जायो। बा लदा जायो बेनि अनगायैबो जोङो सानफ्रोमबो जि ओंखाम जायो बा बेबायदिनो ओंखाम जानानै आग्लायनाय बा आसन्दैफोर बेफोरखौबो जोङो गुन्दैजों लगायनानै अमानो होनो हायो आरो अमाया जेन मोजां जानायनि थाखाय आरो बे गेदेर जानायनि थाखाय बेबाय दि अमानो सापर्टफोरबो होनाय जायो आरो अमानो अमाखो जिबायदि रां खावरि आरजिनायनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो न'खरावहा बेबायदि फेदेरनाय जायो फोलावनाय जायो। सोरबाबा
एसे गेदेर खालामनानै जि रोजायाव जिबा रोजायाव फानो सोरबायाबा बेबादिनो बय बुहुद बेबायदि गोदोर खालामनानै नैजि थामजि रोजायावबो बेबाय दि फाननानै रांफोरखौ मोनो आरो बेनि अनगायै जोङो नायोब्ला नुगोन अमा बेदर अमा बेदरा जोबोर गोथाव
जायखो बर'फोरा ओ जेब्लायबो जानायाव बाहायो आरो अमानिफ्राय जि बायसा उम जानानै जोङो बेबादि उम मेजेम बा जोङो बेबायदि अमा जानानै जोंनि देहाफोरखौ मोजां लाखिनो हायो गोग्गो ला लाखिनो हायो। सोरबाया जुदि दुरबलब्ला ओ हामख्रेंब्ला
बियो अमा बेदर जानो नानै गावखो बेबादि मोजां देहायाव लाबोनो‌ हायो नाथाय माब्लाबा बे अमा बेद राबो बेबायदि गोबांथार जानाया जोंनि देहानि थाखाय ओ मोजां नङा। मानो होनोब्ला बेबायदि अमाया गोबां मेजेम थानाय लाइ जुदि जों बेखौ बां बांद्राय जायोब्ला जोंनियावबो बेबायदि मेजेम फोर जायो जायनि थाखाय जोङो बेबायदि गोबां खस्थ'फोरखौ मोननो गोनां जायो आरो बे बेबायदिनो अमाया जों जेब्ला अमा बिमा फिसिगोन अब्ला बेबायदि फिसा खांहोनानै अमा मासेया बेबायदिनो माब्लाबा समाव स्निथा माब्लाबा माब्लाबा समाव दाइन माब्लाबा समाव गु दा फिसाफोरखौ होयो‌। जेराव जोङो फिसाफोर खौ मोजां जथन' लानानै फेदेरनानै फानोब्ला जों मासे अमा मासे अमायावनो बा रोजा द'रोजा फैसाखौ मोननो हायो। अब्ला नोंथाङा बे समावहा अमानि सोमोन्दै बुंनो हागोन
नंगौ नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ अमानि फारसे बुंलांबाय बेफोर गासिबो थारैनो सैथो अमा जाया मोनसे जुनार बेखौ जोङो ओ न'नि अमाबो जोङो मोननो हायो हा हाग्रानि अमा। अमाबो जों मोन हायो बा जों अमाखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननो हायो जेरै हेमसि यार आरो अमा थावख्रि। आरो बेबायदिनो लकेल अमा बेबायदिनो गुबुन गुबुन अमाफोर जोङो मोननो हायो। जाय अमाखौ जोंनि बर' न'खरफोराव फिसिनाय जायो। गोबाङा माब्लाबा समाव अमाखौ फिसियो सोरबाबा हाबानि थाखाय फिसियो सोरबा न'आव माबा मोनसे प्रग्राम थानायनि थाखाय बा माबा मोनसे फोरबो जागोन बिनि थाखायबो अमाखौ फिसियो आरो सोरबाबा बेबायदि बिजनेस पारपसनि थाखाय माने ओ फाननो थाखायबो बेखौ फियो आरो। दा अमाखौ जोङो बेबायदि गुबुन-गुबुन रोखोमै जोङो ओ। मोननो हायो आरो अमाया बेबायदि गुफुर कालारबो जोङो मोननो हायो गोजा कालारबो मोननो हायो गोसोम कालार अमा जोङो मोननो हायो। गुबुन गुबुन रोखोमनि अमा जों मोनो आरो बे अमाखौ जोङो अमानो जोङो गुन्दै